खुलुमबाय नों नोंथाङा फ्रि दंना दा?
अ फ्रियानो दं।
आङो नोंथांजों माने माखासे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै ओ। कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन दे।
ओ आङो माने बर'नि जानाय लोंनाय बेदरनि सोमोन्दै बांसिन आरो बेदरनि सोमो न्दै मा मा बेदर जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो सावरायनो होननानै। माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो माने। आरो बेफोरखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै आरो। जोंनि जोंनि बर' फोरा बांसिनै माखौ जानो मोजां मोनो होनोब्ला जोंथ' मिथि खायो अमा बेदर नङा होनब्ला अमा बेदरखौ जोङो। माने न' माने अमा बेदर बिथै बिखा अमा खौ जों गोबां रोखोमै जानो हायो नङा होनमबा बेनि मादाव जों अमा बिदै, बिखा। बिदि लगायनानैखौ बांसिन गोथाव मोनो नङा होनबा आरो बेखौ जोङो बोरै सङो होनबा जे जेनेबा अमा बेदरखौ लाबो खांनायनि उनाव सुयो सुखांनायनि उनाव जेनेबा जों बेखौ। ओ सामब्राम फानलुखौ थाव होनानै माने एवो जेब्लासिम गो बे सोंखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो जेब्ला माने बेरो गोजा फ्राम फ्राम जायो अब्ला जोङो माखासे मेलाखौ होयो। बिनि उनाव जोङो थैखौ बिथैखौ होयो। ओमफ्राय बिथैखौ होनानै जोङो दसे सम एवो बिनि उनाव जोङो दै होयो दैखौ होखांनायनि माने बेखौ दसे खोबहाबो। खोबहाबखांनायनि उनाव जेब्ला बियो दैया गोदौवो अबोब्ला जोङो माने माखासे नांगौ। नि मस्ला मस्लि जेसे सख्रैं बायदिखौ होयो बिनि होखांनायनि उनाव जों बेखौ रानहोनानै। जेब्लासिम माने। थाव ओंखारा बेसेबां दैखौ गानहोजोबनानै माने जोङो नि संनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बर'फोरा जोंनिया एम्बु बेदर एन्जर बेदरबो जानो मो जां मोनो नङा होनबा ओमफ्राय जोङो एम्बुखौथ' जोङो दैज्लां बोथोरावल' मोनो नङा माथे ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो ओ एनजरखौ जोङो बांसिनै माने गोजां बोथोराव माइ जेला हाबा माइ हायोना जोंहा अब्ला बेयाव माइ माबायाव थायो फोराथ' बांसिन बेयाव माइ साबा सानानै मा खालामबाय बेदरखो हमनानै लाबोनानै जायो नङा होनबा एनजरखौथ' जों गासिबो रोखोमनि एनजरखौ जाया ना जे जि
उम
जों जा नुनो मोनो नङा होनबा ओमफ्रायो जोङो जेनेबा एन्जर बेदरखौ फानजों सायो बेखौथ' जों हमनानै ओरैनो मोननो हाया नङा होनबा नोंथां ओमफ्रायो जोङो एम्बु बेदरखौथ' जों दैज्लां बोथोराव जेबोब्ला अखा होयो अखा हानाय समावल' मोनो नङा होनबा ओमफ्राय माखासे समाव जोङो माने जेनेबा मेसें जोङो एम्बुखौ जोङो मोननो हायो जे माने फुख्रिफोर अबेबा माने
उम
दै रानाय बे जायगायाव जोङो जावनानैबो मेसें बोथोराव जोङो एम्बुखौ मोनो एम्बुखौ माने जों बांसिनै जेनेबा अखा जेला अखा हायो हेब्ला जों नुनो मोनो नङा होनबा?
नंगौ
ओ ओमफ्रायो जोङो दाउ बेदरखौथ' जोङो न'आवनो मोनो। नङा होनबा दाउ बेदरखौ जोङो जेरै गोबां रोखोमनि ओ दाउ दाउ थायो जोंना जेनेबा न'आव फिसिनाय दाउ खासि दाउ खासि दाउआबोथ' जों
उम
खासि दाउखौनो जानो बेनि अनगायै जोंहा हांसो बेदर खौबोथ' जों न'आवनो मोनो बेखौबो जोङो आ जानो गोथाव मोनो जोङो हांसोखौ बांसिनै माजों जों जानो गोथाव मोनसिनो होनोब्ला खुम्ब्राजों हां सो होनबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन ओ मुंदांखा नङा होमबा नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो मा होनो फारौ बेदरखौबो जों जानाय नुनो मो नो नङाथे फारौखौथ' जोङो बां द्राय माने जाबाय थानाय जाया मानो होनोबा फारौखौ जोङो गोबावजोंसो खनसे गाहामखौ जानाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोंहा नाफोरखौबो जों जानो गोथाव मोनो जेरै जों नाजों मैया नाखौ जों बबेनिफ्राय मोनो दैमानिफ्राय जोंहा गुरो गुरनानै लाबोनाय जायो बां बांसिन आरो माखासेफोरा हाथाइनिफ्रायबो बाय नु माखासेखौ जों न' न'आवनो फुख्रि थायोना बांसिनानो न'नि फख्रिनिफ्रायबो सारनानै माने जोङो लाबोनानै जायो नाखौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेनेबा जों जेरै फाजायानो होन नाजों थाइगिरबो जों जायो ना जायो माने ना नाजों जारिबो जायो जोङो नाखौ गोबां रोखोमै माने एव एवखा एवनानैबो जायो ओमफ्रायो जोङो सिदोब सिदोबबो संनानै जानाय नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
अ औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंखाजोब्बाय बर' जेनेबा बर'फोरनि साबसिन उम बिसोर मोगोन साबसिन गोथांसिन मोनग्रा बर'फोरा होमबा जोंना अमा बेदर आरो जों ओरैनो सरासनस्रायावथ' जोङो ना अमा दाउ बेबो जों जायो आरो खिन्थु माखासे जोङो जेनेबा गोदोनि जाबोबाय थानाय होनोबा नोंथाङा बुंबाय जेरै एम्बु एन्जर आरो बिदि बिदिनो हाग्रानि गोबां जिब जुनारखौ जों जाबावो दा गोदोनि जुनाव गोदोनियावथ' जों गोबां हाग्रानि जिब जुनार सिखार हरनानै जायोमोन हमना ला जेरै मा मा होनगोन बेखौ दाउफोर दङ हाग्रानि हमाब्ला
दाउबोफोरखौ दाउबोथ' नङा माने बे गुरगुवआ दाउ ना मा बेखौबो ज जायोना जोङो
जेनेबा मैसो मैसोबो जायो हमना ला मै बेफोरखौ जों गोबां हाग्रानि जायोमोन गोदोनि दिनाव दानि दिनावबो जों ज बारा जानायखौ हमनो मोनला मानोना जिब जुनारा जेब्लानो हमबाय औ औ औ गोदोनि ना ह होनदों आथिखालावथ' जों सरासन जायो ओरैनो हमना ला बिदिनो अमा दाउ बोरमा बेफोरखौ जायो आरो हमना ला जों
बोरमा बेदरखौ नोंथाङा थिङनो बुङो बोरमा बेदरखौबो जों जानो गोथाव मोनो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आरो लोगोसे जोङो
अ जेनेबा होनदों अमा बेदरखौ होन जों जेनेबामा गोबां रोखोमनि सङो जेरै नारजिजों अमा सङो बेबादिनोना सबायजों सङो जोंना बेबादिनो गोबां गावनि हारिनि ट्रेडिसनेलजों माबाजों सङो माने जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै ज जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बेनि अनगायैबो जों जोङो माने अमा गोरानजों थास' बिबार दाथ' दानि दिनावथ' थास' बिबार खौबो जानाय नुनो मोनोना अमा गोरानजों थास' बिबार बेफोरबोथ' जोबोद गोथाव मोनसे आरो माने जेरै अमा अमा गोरानखौ जोङो माने अमा गोथांखौ जेब्ला जोङो फोरानो सानदुंआव दसे फोराननानै जोङो बेखौ अराव हाङो अब्ला बेनिफ्राय माने गोथाव जायो आरो गोथावसिन जायो थाङै जायोब्ला बेयो एसे आंगायल' मोनो नङा होनबा मोजां मोनो जेरै अमा गोरानजों थास'आ मोनसे जाबाय अमा गोरानजों थारुन ओमफ्रायो मैथाजों अमाखौबो जों जानाय नुनो मोनो बेफोरबो माने जोबोद गोथाव ओंख्रि आरो आरो बिनि अनगायैबो जोङो माने गोबां रोखोमनि जेरै हाग्रा मोननाय गोदोथ' हाफ्फा ना मा होनो बेफोरखौबो सिखार हाग्रानि माव बेफोरखौबो जों सिखार खालामनानै जानाय नुनो मोनदोंमोन आरो दानि दिनावथ' जोबोद खम जाबाय खिन्थु थेवबाबो माने जायो आरो मानसिफोरा गोबां मानसियानो जायो नङा होनबा खिन्थु बेफोरखौ मानेनो मोननानै थांनो नागिरा आरो बारा मोननो थाङा गोदोनि दिनाव जोंङो बांसिन खार खालामनाय निम दंमोन माने जोङो बेफोरखौ बांसिन गोरलै मोननाय नुनो मोन मोनोन नोंथाङा बुंबावदों मैसो बेदर औ मैसो खौबो जों जानाय नुनो मोनो आरो मैसो आ ओ जेनेबा बांसिन मोननाय जाया गोरलैयै मोननाय जाया बेखौ गोबावजों खनसेल' मोननाय नुनो मोनो आरो
औ
आरो बेनि अनगायै जोङो गोबांफोर माने मैगं ओ मैगंफोरबो जायो मैगंफोरजोंबो जायो बेदरफोरखौ बेनि अनगायै जोङो माने नाफोरखौनो बांसिन गाहाय हिसाबै मानियो ना
जेरै सरासनस्रायै आथिखालनि मुगायावथ' जेनेबा ना अमा मोननो थाखाय गोरलैना जों ओंखायनो बेनिखायनो बांसिन माने बेफोरखौ जानाय जायो आरो माने ओरैनोथ' गोदोनि दिनाव जोंथ' दानिजों जोंनिया रुजु जालाना गोदोनाथ' बेलेग जेनेबा हाग्रा यावसो थायोमोन हाग्रा जोंथ' जोंनि बर'फ्राथ' बांसिन हाग्रा फ्रा
औ गोदोथ' फाउग्रानि अमाबो मोनोमोन ना दाबो मोन नामाथाय हाग्रानि अमाखौबो जों जायो औ
दा जेन' खिन्थु जों बेबायदि हाग्रानि बे मुवा जिब जुनारफोरखौ जायैआनो गाहाम मानोना जोबलांनो हमगासिनो दा बेनि थाखायनो जोङो जेसेबां मानि फिसिनानै जानो हायो जेरै अमा दाउ बेफोरखौ जानाया साबसिन आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो नों
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोङो माने हाग्रानि जुनार जिब जुनारफोरखौ जेसे हागौ एसे माने खहा खालामालासिनो जों जायफोरखौ जा जाबाय थायो बेफोरखौ जानाया साबसिन जायो एबा गाहामसिन जायो होननानै बुङो मानो होनब्ला बि ओह बेफोरो जोबलाङोबा जोंनिनो खहा जायो आरो माखासे आं आरो आरो जोंहा जेनेबा जानायाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि जानायानो दंखायो बेदर बर' होन बर'फोरा माने गोबां रोखोमनि बेदरफोर जायोना फोरनि मादाव जोङो अमा दाउ ना बेफोरखौनो माने गाहाय होननानै सानो आरो जानाय लोंनायाव जोंनि बर'फोरनियाव आरो बर'फोरा बेफोरखौनो जानानै बांसिन गोथावसिन मोनो आरो
ओम ओम
औ नोंथां जोंनिया समा जाबाय नामा
अ अ दे होमबा नोंथाङा जोबोर मोजां बुजायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथाङाबो आंनिखौ बाथ्राखौ खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा गोजोन्थों